गोजान मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ नोंथांनि जासि हरग्रोबाय नोंथां
नोंथांनोबो जासिनाय जाबाय नोंथाङा माबाफोर एदेनसेयाव सावरायनो नागिरदों नामा
औ नोंथां आं नोंथांनि सिगाङाव मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखायसो नोंथांनाव फनानै नोंथाङा ओ खोनासलांदो नोंथां
अ मा आयदानि सायाव फोरमायनो सानदों नोंथां
आं ओ न' न'आवहाय जोङो बारि बागान औ फिफां लाइफां गायनाय बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां
जे बेखौ खोनायो बा गो जोबोद गोजोननाय मोनगोन आं नोंथां सावरायदो एसे
औ नोंथां ओ जोंनि न'खर सालायनायाव जोङो बिफां लाइफां गायनानै माबायदि हेफाजाब मोनो बेफोनि सायाव आं नोंथांनि सावरायगोन जोङो बारि बागानाव जोङो मैगं थाइगंनि अनगायै जोङो बिफां लाइफां ओ बिफां बा लाइफां जों गायनानै जोङो ओ जोंनि न'खर स'लायनायाव गोरलैसिन ओमफ्राय गोरलैसिन खालामलांनो हायो आरो थिग बेबायदिनो जोंहा दङ गय बिफां, जोङो गय बिफांखौ जोङो न'नि बारियावनो जोङो गायनानै लानो हायो जेरै ओ गाव गावनि ओ सकआव बेखौ आरामसे सिमनाफोराव खाहैनानै लानो हायो। आरो बिनि अनगायैबो जायगा गुवार दङब्ला ओरैनो थागारनाय जायगा दंबा जों बेयावहाय गुवारै गायनो हा लानो हायो जेरैहाय ओ बा बिघा, बा जि बिघा गायनानै लानो हायोबा जोंहा साबफिनसै साबसिनै मदद मोननाय जायो आरो न'खर सालायलांनायाव, जेरैहाय जोङो गयखौ गोरलैयाव ओ हा जावैनानै बा जावैनानै जोङो बेखौहायो जेब्ला देरो मानसिजों जेनेबा ओ समानहां जाफ्रामो, बे समाव जोङो बेखौ ओ जायगा नायनानै गायनांगौ आरो, बेयाव गायखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो बोसोर ब्रै बोसोर बा, बा ओ द' बोसोरनि उनावनो जोङो बे फ्राय फिथाइ मोननो हायो हानाय जायो आरो जेब्ला जोङो बा बिघायाव जोङो फिथाइ मोनोबा जोंनो जोंनि न'खर सालायनायाव गोबांयै मदद मोननाय जाहैयो आरोखि जेरै जोङो हमनानै लादो जोङो बेवहायो ओ गय' फिफाङा जेब्ला देरो फिथाइ होयो अब्ला जोङो बोसोरसेयाव खेबसे हाननो हायो आरो बेयाव हाननानै जोङो गोथाङैबो फिथाइखौ फाननो हायो, आरो फोमोननानै एबा गोमोन खालामनानैबो जोङो फिथाइखौ फाननो हायो एबा हाननानै जोङो जोङो फेसेवनानै जायखौ जोङो गय मजा होननानै बुङो, बेबायदिबो जोङो गयखौ फाननो हायो आरो जोङो गोथाङै फानोब्ला जोंहा बेसेना बांसिन मोननाय जाहैयो, मानो होननानै बुङोब्ला बेखौहायो गोबां ओ गिदिर गिदिर ओ कम्पानिफोराव एबा खारखानाफोराव लांनानै बेखौ माखासे ओ जाग्रा बा खुगानि सुवाद ओंखाम जाखांनानै जानाय बेफोरखौ जोङो बानायनाय नुयो आरोखि जेरै जोंहा गय सफारि दङ एबा गोबां बायदि बायदि रोखोमनि दङ आरोखि जाग्रा बिनि जोङो गोथाङै फानोबा जोंहा बेसेना बांसिन मोननाय जाहैयो मानो होनोब्ला जोङो सेरसेयावनो हमनानै लादो जोङो सेरसेयावनो ओ बाजि रांनिबो बारा मोननो नागिरो बबेबा समाव आरो ओ बेनिफ्राय खमबो जानो हागौ एखमबा बोसोराव नङाबा एखमबा बोसोराव बेनिफ्राय बाराबो जानो हागौ। जुदि बारा जायोबा जोंहा बांसिन ओ राङा बांसिन मोननाय जाहैगोन। आरो खम जायोबा खम एसेखौनो खम मोनगोन थेवबाबो जोंनि न'खर सलायनायाव जाहैनायखौ जोङो ओ ओ मो-मोन्थिनो मोनो आरोखि। बेनि अनगायैबो जोंहा आरोबाव दंबावो जोङो ओ बिफां बिफांफोर गायनाय जेनेबा जों गाम्बारि लामा न'नि लामा‌ नि बारि खनाफ्राव जोङो गाम्बारि बिफां गायनानै लायोबा गावनि गावनि न'आवबो बांसिन मदद मोननाय जायो जेरै जोङो न' लुनायाव जों गावनि फ्राय ओ गावनि बारियाव थानायखौनो जोङो हानानै बा दंफां बा बाथाम दिहुननानै न' लुनो हायो आरो जुदि बेखौ फानना फाननो हायोबा जोबोद मोजां जायो मानो होनोबा जोङो फाननोबा जोङो गावनियाव नाङाबा फाननानै जोङो रां आरजिनो हायो आरोखि। बे रांजोंनो जोङो माब्लाबा समाव जोङो लोमजाबा साजाबा बा माबा मोनसे गोनांथि जायोब्ला बे रांजों जोङो ओ गावनि गोनांथिखौ सुफुंनानै लानो हानाय जायो आरो आरो बेनि अनगायै दङ जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोंहा दा ओ कक'आ मानि चक्लेट बिफां बेखौ गायनोबो जोङो हायो बे सख्ल' बिफांखौबो जोङो ओ बारि गय बारि गयनि सिङावनो जोङो गायनानै होनो हायो। बेयावहाय जोंहा हासारफोर होनानै लानो हायोबा बांसिनै मोजांसिन जानाय जाहैयो आरोखि कक'आ बिफाङा बारा गोबाव सम नाङा बिदिनो ओ ब्रै बा थाम बोसोरनि उनावनो जोङो फिथाइ मोननाय जाहैयो आरो बे फिथाइखौ जोङो
केजिसेयाव जोङो बिदिनो द'जि बा स्निजि ओ खम बारा बेसेन एसे बबेबा बोसोराव बारा बबेबा बोसोराव खम जानायखौ नुनो मोनो थेवबाबबो जोंनि थाखाय थोजासे जानाय जाहैयो। नि न'खर सालायनायाव थोजासे जानाय जाहैयो आरो जोङो बेखौहायो बा बिघा बा द' बिघा जोङो गायनो हायोब्ला जोंनि थाखाय बिराद मोजांनि खोथा जाहैयो जोंनि न'खर सलायनायाव बांसिनै मदद मोननाय जाहैयो आरोखि। ओ आरो बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां रोखोमनि बिफांफोर दंबावो जोंहा सालफोरबो गायनानै लानो हायो सालफोरा गोबाव सम लायो ना थेवबाबो जोङो इयुन जोलैनि थाखाय जों गायनानै दोननो हायो। साल दं सिगुन दं जोंहा गोबां रोखोमनि बिफांफोर दङ बेफोरखौबो जोङो गायनानै ओ इयुन जोलैनि थाखाय इयुनाव गोनांथि जानाय ओ गोनांथि जानायखौ सुफुंनो हायो आरो बे बिफां लाइफांखौ गायोबा जोंनि आबहावायाबो मोजां जायो जोंनि ओ माखासे दानि दिनावहायो बिफां लाइफांफोरा खमायलांबाय। बेफोरखौ जोङो गायनांगौसो गायनांगौ थायोबा जोंनि ओ आबहावा मोजां जागोन बारहावाया मोजां जागोन आरो ओ बोथोर बोथोर सोलाय सोल' जानायफ्राबो मोजां जानाय जाहैगोनआरो। आरो बेनि अनगायैबो बांसिनै बेनि अनगायैबो जोंनि न'खर सालायनायाव बांसिनै हेफाजाब मोननो मोननाय जाहैगोन आरोखि। ओ आंनि बुंनाया एसेनोसै नोंथां आं बारि बागानाव जेनेबा गाव गावनि बा यावनो गायनानै लानायनिफ्राय जोङो माबायदि मदद मोनो बिफां लाइफां गायबा बेनि सोमोन्दै नोंथांनि सिगाङाव ओ गुवारै फोरमायनानै होबाय नोंथाङाबो माबाफोरा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नामा?
औ नोंथां नोंनि सावरायनाय खोथाखौ खोनानानै आं जोबोर गोजोननाय मोनबाय ओ न'खराव जेबायदि गायनानै लानांगौ गावबा गावनि नांगौनि थाखाय बा मोनसे न'खराव जेबादि रां खान्थियाव हेफाजाब होयो बेफोरनि बागै खोनानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आं दा मोनसे आयदानि सायाव बुंनो सानदों बेनो जाहैबाय मानि रां राङा जाहैबाय मा ओम राङानो जाहैबाय मा सुबुंनि मोनसे गोनांथार गोनांथार मोनसे ओ आयदा होननानै बुंनो हायो रांखौ। राङानो जाहैबाय मा सुबुंफोरनि थाखाय नांथारगौ सानफ्रोमबोनि जिउआव जोङो रांजोंनो ओ‌ माखासे जिनिसफोरखौ ओ लांलाय लाबोलाय खालामनाया जोङो रांजोंनो बा सोलाय सोल' खालामनाया रांजोंनो जायो आरो। दानि दिनावहाय जोङो रां नङाब्ला जेरावबो ओंखा ओंखारनोनो हाया आरो जेरावबो जोंनो रांखौ नांगौ माबा मोनसे मुवा बेसाद बायनो थाखाय जोंनो रांखौ नांगौ। माबा मोनसे फिसा फिसौ मुवा बेसाद एक दम फिसानिफ्राय लानानै बेफोरखौ गासिखौबो रांनि गेजेरजोंसो जोङो मोननो हानाय जायो। रां गैयाब्लानो जेबो जाया जों बे रांखौ खामायनो थाखायनो जोङो सुबुं माहारिया गोबां खस्थ' खालामो। गोदोनि दिनाव मामोन दा बुंनो थाङोब्ला माने रां होननानै बुङोब्ला बे राङा माने गोदोबो दंखायोमोन ना दासो बेबायदि जाफैगो बे राङा बेफोरखौ जोङो सावरायनो हायो दा गोदोनि होननानै बुंनो थाङोबा गोदोनि समावहाय ओ जेनेबा सुबुं माहारिया जेब्ला निफ्राय रायजो जाबोन रोंदों बा माबा मोनसे समाज दाबोनो रोंदों बिनिफ्राय राङादि दंखायोमोन बियो ओ बेखौ बुंनो हाथावा मानो होनबा राङा एसे उनावसो फैनाय बे सिगांनि सिगाङाव मा खालामोमोन मानसिफोरा ओ जिनिस मुवा बेसादफोरखौ बे मुवा बेसादजोंनो सोलाय सोल' खालामनाय बेफोर बायदि खान्थिफोरखौ बाहायबोदों आरो बिसोरो। रांखौनो बिसोरो मा खालामामोन ओ रां थानांगौ ना माबा थानांगौ बेफोरबायदिखौ बिसोरो सानहरामोन आरो बिसोरो मा खालामोमोन मुवाजोंनो सोलाय सोल' जेन'बा
औ।
सोरनोबा दालि नांगौबा सोरनोबा माइरं नांगौबा बिसोर सानैनि गेजेराव माइरं आरो दालिनि गेजेराव सोलाय सोल' खालामनानै बेफोरखौ लालायनाय जायोमोन आरो मैगंनि जायगायाव ओ माइरं आरो माइरंनि जायगायाव मैगं‌ बेफोरबायदिखौ सोलाय सोल' खालामनानै ओ रां गैयै समावहाय बेबायदि बाहायबोनाया जादों। नाथाय उनावहाय माखासे सानसुमै बा सान बिथांमोनहा जायफोरा माबा मोनसे बेफोरबायदि सोलाय सोल'आव सोरनोबा नाङै बुस्थुजोंबो सोलायनो हानाय बेफोरबायदि खालामनाया दि ओ सामफ्रोमबोनि जिउआवहाय सोलिबाय थानो हाथावगौ नङा बेफोरबादिखौ सानखांनो हानायनि गेजेरजों ओ राङाबो मोनसे ओ सोलाय सोल'नि थाखाय जागोन साननानै बेफोर रांफोरखौ ओ रां बिलाइ एबा फैसा बेफोरखौ दिहुननाय जादों आरो दा बे राङा ओंखारबोनायनि गेजेरजों ओ सुबुं माहारिनि गेजेराव माखासे, ओ लालाय लाबोलाय बेफोरबायदि, ओ सोलाय सोल' खालामनाय बेफोर बायदि, ओ साबसिननिफ्राय हामसिन जाबोदों। रांनि गेजेरजोंनो, जोङो गासै मुवा बेसादखौनो बायलाय फानलाय खालामनानै गावनि न'खरखौ जेबादि सालायनांगौ। खौ रेजेंंनिफ्राय रेजेंसिन जाबोनायखौ नुनो मोनबोनाय जादों। रां गैयामोनब्ला दा सुबुं माहारिया ओ सिगाङाव जेबायदि गोदोनि समावहाय सोलिबोदों बेफोरबायदिसो सोलिनांगौ जागौमोन। नाथाय दानि बायदि जेसेबां जौगादों बेबायदि जौगानाया जानाय नङामोन। जानो हागौ रांनि गेजेरजोंनो सुबुं मानसि सुबुं माहारिफोरा, गावनि देहानि फारसे जेबायदि खस्थ' खस्थ' भुगिनांनाय बेफोरखौबो ओ रांनि गेजेरजोंनो दा सुफुंनां सुंफुंनो हायो हनानै बुंनो हायो ओ रां गैया सुबुं माहारिया ओ माखासे गोजौ थाखोनि आरो गाहाय थाखोनि आं बेफोर बायदि रानलायनायखौबो जोङो नुनो मोनबाय रांनि गेजेरजोंनो। ओ माखासे सुबुंफोरा गावनि रां बुरजा बुरजा। खामायनानै लानायनि गेजेरजोंनो सोरबाया। माहाजोन एबा गोनां गिदिर न'खरनि बेफोर बायदि होननानै महर मोन आरो माखासे जायफोरा रां गैया बा रांफोर खौ एसे एनैल' खामायनानै जानो हानाय। बेफोर मानसिफोरा गरिब एबा गाहाय थाखोनि होननानै बेफोरखौ औ राननायनि थाखोआबो रांनि गेजेरजोंनो। फैदों आरो दा बेफोरखौ बुंनो थाङोब्ला मानि रांनि गेजेरजों। फारथिं मोजां जादोंब्ला फारथिं गाज्रि बेफोरबायदि बुंनो हायो। रांनि गेजेरजोंनोंमा ओ बा माबा मोनसे। ओ मुवा बेसादफोरनि गेजेराव फारसेथिं मोजांब्ला फारसेथिं गाज्रि होननानै। थानाय बेफोरबायदिया जाखायो दा रांनि गेजेरावबो बेबायदि जादों रांनि गेजेरजों। सुबुं माहारिनि गेजेराव माखासे बोखावलायनायाबो जादों थाखो रानलायनाय हिसाबै जादों। एसे एसे एसे एसेल' गोनां रां एसेल' रां खामायनो रोंनाय सुबुंफोरा गाहाय थाखोआव दोंजोब। दों एसे बांसिन बिनिफ्राय बांसिन ओ खामायनो रोंनायफोरा एसे गेजेर थाखोआव दोनजादों आरो फ्राय बांसिननिफ्राय बांसिन खामायनाय जायो। फोरा रांनि खुबिर जादों बेफोरो ओ माहाजोन। एबा बांसिन गोनांसिननि थाखोआव मान दान्दायाव गाखोनानै, थाहैनो हादों दा रांनि गेजेरजोंनो माबायदि सों फ्रा गावस्रानोबो हमदों बेखौबो जोङो नुनो मोनो ओ रांनि गेजे गेजेरजों सुबुंफोरा मा गावजों गावनि गेजेरावबो। गोरोबलायनाया जादोंब्लाबो नाथाय ओ बेनि गेजेरजों गावस्रा खालायनायखौबो नुनो मोनो गाव गावनि न'खरनि गेजेरावनो रां। रांनि थाखायनो मा जायो ओ बिदा फंबाय एबा बिब' बिनानाव बेफोरबायदिनि गेजेराव दावराव दावसियाबो जालायो। रांनि थाखायनो मा सोरखौबा। ओ मोहेरनाय सोरखौबा दुगानाय बा सोरनियावबा ओ लाजिनाय बेफोरबायदि जाहोनाबो जानानै फैदों रांनि गेजेरजोंनो रांनि थाखायनो सोरबा सुबुंफोरा मोनजा रोङै एबा जायफोरा रांनि रांनि आंखाल जानानै दङ बे फोरो माखासे गाज्रि खामानिफोरखौबो आखाय होनाय बादि जादों सोरबाया रां सोरनावबा गोनां रां न'खरनियाव सिखाव खावनो लानाय बेफोरबायदिबो। नुदों आरो दा सिखाव खावनायाबो माबोरैहाय। ओ रां जायनाव रां दङ बेफोरखौ नोजोर होबाय थाना